हेलौ'
औ नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामगासि
औ नोंथां आं दायो। ओ ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दंगासिनो दं, ओ न'नि सिथ्लायावनो।
आतसा आतसा। ओ बिदिबाथ' जाखां लोंखाङा जाखाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां?
ओ जानाय लोंनायाथ' जाबायमोन नोंथां खबरासो मामोन नोंथां? फन हरनायनि जाहोना?
ओ खबराथ' बिदि एथबां माबा गैया नोंथां थेवबाबो माने ओरैनो थानायखाय नोंथांखौबो ओरैनो दं नामा होननानै दसे सावरायनोसो होननानै हरदोंमोन आरो। नोंथाङा नोंथाङासो दा सम दङ ना गैया?
समालाय दङ नोंथां नों मा सावरायनो गोसो ओ आङो समखौ होनो हागोन नोंथांनिसिम
आतसा आतसा। ओ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि जेनेबा हमनानै ला गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे गाननाय जोमनाय, दानाय लुनायजों लोगोसे आ दामनाय देनाय आरो न'खराव बाहायनाय जोंनिनो जेनेबा आखाइजों हेबनाय बायदिसिनाफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ। सावयजा
औ जेनेबा गोदोहाय ओ आखाइजों हेबनानै बाहायोमोन, दानि दिनाव नाथाय बेफोर खमायलांदोंना ना गोदोनि बायदिनो दङ बेफोरखौ
औ।
औ।
ओ नोंथाङा बिदिब्ला आखाइजों हेबनाय नि सोमोन्दै फोरमायग्रोदो नामा। आखाइजों जेनेबा हेबनायल' नङा आरो दानाय लुनाय बायदिसिनाखौ गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय औ।
नोंनाव आखाइजों हेबनाय बुंनो थाङोब्लाथ' दा गोबां बुस्थु दङ बर'नि।
औ।
औ जेरै न'आव बाहायग्रा आ गजु बुङोब्ला ओरै संग्राय, सान्द्रि,। जेखाइ, खबाय, दाउ खाथाख', खादा दुलि बायदिसिना बिदिनो आरो मा बुङो मैगं दोनग्रा मा होनोमोन बेखौ? औ खादामोन होननांसिगोन।
खादाखौनो होननांसिगोन
औ बिदिनो दन
औं।
बिदिनो गोबां बुस्थु हेबनो हायो। आरो सान्देंगा बायदिसिना गिसिब
औ।
दारहा गोबां दं आरो नोंथां आरो बिदिनो बर'नि गोमालांनो हमनाय। आखाइजों लुनाय बुङोब्ला दानि जुगाव औवानिफ्राय बानायनाय जोंनि गोदोनि समाव मा बानायोमोन? औवाखौ
औ।
अर सावनानै फेदेबनानै बारां गाबानायमोन। बेफोरो माने गोमालांनो हमबाय आरो औवाजों बानायनायफोरा।
मा मा बानायोमोन्दों नोंथाङा?
औवानि आरांगा बानायमोन आरांगा। औवानि माने बे औवा गोथांखौ जोङो अराव सावनानै माने गिथा गित माने फिङोमोन आरो बिदि। खालामनानै बेफोरो गोमालांनो हमबाय।
आदसा बेबायदिखौथ' दानि दिनाव नुनो थांला नङा होमबा नोंथां।
औ नुनो थांला।
नोंथां होननायखौथ' आं औवानि आरगा बानायनायखौ दिनैसिम नुफेराखैबो आरो खोनाफेरबावासैमोन नोंथाङ। दिनैसिम फार्स्ट खोनाफेरबाय नोंथां।
औ बानायोमोन सिगाङो आङो। माने जों नुदोंमोन आरो आरो बै औवानि माबा आरो मोनसे दंबावो मुरा बर'आव मुरा होनो।
औ औ मुरा औ मुराखौलाय नुदों नोंथां मुरा बानायनायखौ नुदों दाबो जों गामियाव सोरनावबा सोरनावबा दं माने
औ मुदायाबो माने आजिखालि बहुद खम जाबाय आरो ना गोमालांनो हमबाय आरो ओरै ना जाग्राफोरनि थाखाय सेन खखा खाखि गोबां आगजु बानायो आरो।
औ सेन ककायाथ' आरो दिनैनि समावबो दं बार' नङा होनोमबा
औ औ औ नंगौ। गोमालांनो हमनाय बुङोब्ला आरो आखाइजों बानायनाय आगसु औवानि बुङोब्ला दामजुनि बेलायाव दङ गंगोना ओरै जायखौ जों माने बर'आ गोदोनिफ्राय बाहायोमोन जाय माने दिनै गोमालांनो हमबायमोन नाथाय माखासे बोसोर सिगाङाव जोङो बे बर'आ बर'फोरा माने जि आइटिक जुग्राफिकेल इन्डिजिनियास मोननानै माने जों बेखौ फोथांना लाखिफिननो हाबाय आरो माने गुबुन जाथिफ्रासो बेखौ बाहायनो हमबायमोन
उम उम
जोंनि बर'फ्रा दाबो माने बेखौ दाबो बहुद खम आरोना सुर होनानै दामनो रोंनाया। दा बेफोरखौ फोथांना लाखैफिननो हाबाय बे गोमालांबामोन आरो गंगोना दा बेखौ बोरै बानायो फ्राय मानसियानो रोङा नाथाय बानाय खेबसे बानायदावबा माने बहुत इजि आरोना।
ओं ओं नोंथाङा रोंगौ नामा बेखौ बानाय नोंथां?
आं बेखौ रोङा नोंथां आं दाबो खेबसे माने आंबो दामनोबो रोङा बस्थुखौ बानायनायखौथ' गोजाननि बाथ्रा माने सासे लोगो दंमोन आं बिथांजों सोलोंदोंमोन जास्ट गोमोनोल' हायो आरो ना नाथाय सोर सोर होनो ह
सुर होनो हायाना माने जोंनि बर'नि दामग्राफ्रानो बेबायदि होननानै बुंनांगोन माने गोमहायाव गोबां इजि होननानै बुंनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ
माने गोमहोनो इजि नाथाय जि सुर होनांगौ बेबायदि सुर होनायखौ माने गोबां गोब्रााब बारै बुंनो थाङोबा जेरै जोंनिया सिफुंफोरखौ बुङोबाथ' जे गुबुना दामनाय जेरै गुबुन गुबुन देंखोआव दामनाय थ' जेरै मोनद' गुदुंनि जायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंनियाथ' मोनबाल' मोनबा गुदुंजोंनो माने बैसोर ओ मोनदु सि फुंनि गुदुं दामग्राफ्रा जेरै दामो बेबायदिनो दामनो हायो आरो दामग्राफ्रा आरो जोंनि जोंनि ओ बर'नि सिफुंखौ माने गुबुन गुबुनारिफ्राथ' दामनो हायानो होननानै आं बुङो
औ औ
औ आरो जोंहा खाम दङ खामाबोथ' जोंनि उ जोंनि सुबुंफ्रा माने जेरै उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो माखासे उन्दै उन्दै गथ' फ्रानो थिखोनानै दामो नङा होमबा नोंथां
औ
गुबुनफोरखौ आं माने गिनायसो नुयो आरो गुबुनफ्रा माने जोंनि बै खाम थिखोनायखौ माने एथ'बां गिदिरखौ बोरै थिखोना दामो होननानै बुंनायखौ जों गोबां मोनदों आं माने आं पार्सनेलि मोनदों माने माखासे जों जेब्ला उन्दै समाव बैसागु रंजायोमोन नङा होमबा
औ
दाबो रंजायो रंजानाया नाथाय दा एसे गुबुन रोखोमनि रंजायो।
जों माने उन्दै समाव जेब्ला बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां जों माने ओ गुबुनारिफोरनावबो हाबनानै रं जायोमोन अब्ला जोंखौ बुङोमोन आरो एथ'बां गिदिरखौ बिसोर खाम बुङा आरो एसेबां गेदेर खुन्द्रा बायदि नोंसोर बोरै लानानै दामो बोरै थिखोयो फाफेल सागोना साया जान्जि सागोना साया होननानै बुङोमोन आरो जोंखौ
औ
औ बेबायदि माने गावसोरनाथ' फिसा फिसा जायो नङालाय नङा होमबा औ
जोंनाथ' जोबोद खिलि गिदिर गिदिर जायो आरो सोरबा सोरबा जेनबा आखाइ मोनहालाया
औ नंगौ
औ
बेबायदि नङा आरो माने जोंनिखौ ओम बिसोर दामबाबो दुंदुं दांदां ओरैनो ओरैनो सो गोमहोनोल' हायो आरो ओमफ्राय जोंनाथ' ओ जोंनाथ' माखासे देंखोफोरखौ लानानै सुर होनानै दामनाय जायो जेरै ओ बुंनो थाङोबा जोंहा दाख्लैसो जालांनाय वर्ल्ड वर्ल्ड रेकर्ड ओ बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा बेयाव उ बागुरुम्बा दं बेयावथ' जि रोजासो आइजोफोरा माने हिन्जावसाफ्रा मोसादोंमोन नङा होमबा।
औ
औ बेबायदि मोसानायाव माने बागुरुम्बा मोसानायनि ओ देंखोआ गुबुन जायो नङा आरो बेबायदिनो जोंनि बर'निनो रो दि मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरबायदिनि देंखोफ्राथ' गुबुन गुबुन जायोना। नोंथां औ औ माने बेफोरबायदियाव माने गुबुन गुबुन सुरनि दाम नांगौ आरो बेफोरखौ माने सोलोंनाया गोरलै नङा बा माने इजियै हानो साननायाबो जाया आरो नङा होमबा
नोंथाङा दानि जोंनि बर'नि मोनसे दामजु दा बावसो माने फेसबुकआव बा मोखां बिजाबाव होसारगासिनो बर'आ म दे बर' सुबुङानो आरो मोनसे दें ओ दामजु दिहुनदों जायनि नामा गादां
गादां
ओ नोंथाङा माबायदि मोनदों माने बे दामजुखौ खोनानानै
थारैनो बेखौ खोनानानैनो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां बुंनो थाङोबा आंनि नुनायाव माने सेरजा जोंनि सेरजा आरो बे गादां मोननैजों नायनो थाङोबा बारा माने फारागथि गैयि बायदि नुदों आरो
औ नाथाय गादाङा जाहैबाय औवाजों बानायनाय
ओं ओं बेयो औवाजों बानायनाय औ मान माने देंखोखौ जेब्ला बिथां जाय दिहुनगिरि बिथां नङा होमबा बिथाङा जेब्ला देंखोखौ होदोंमोन ना बे गादांजों देंखो देंखो रिंहोदोंमोन अब्ला माने बिनि देंखो आरो सेरजानि देंखो जेबो माने फारागथि गैखाया आरो माने मोनसेयानो बुंनो थाङोबा औ गुबै फारागथिया बेल' जे ओ जोंनि सेरजा सेरजाया मोनसे माने बिफांजों बानायजानाय बिफां बिफांखौ खुरनानै बानायनाय फारसे दोङो औवा गार्डाना जाहैबाय गासैबो माने औवाजोंनो बानाय जानाय आरो
औ औ इस्पेसियेलि औवा बुरखानि माने बानायनाय जायो आरोना माने गिदिर नालाय औवाया
ओं
उम
थारैनो मोजाङानो जादों मानो होनबा जोंहा दामजुआ जोंनि गेजेराव आरो नुजाफैबावदों माखासेयाथ' गोमालांबायानोसै आरो दा गोदानै नुजाफैबावदों नङा होमा औ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां
औ दे